अ ओं खोनादों नों आंनि आवाज मोजां खोनादों ना?
अ खोनादों आंनि फैसाया थिगैनो थांदोंना नोंनाव?
उ औ जों मानो
थिगानो दा ओमफ्राय दिनै ओ मानि सायाव रायज्लायनो?
आं दिनै नोंनि स्कुल लाइफ नि सायाव एसे मिथि थिनो लुगैदों नों?
आतसा। स्कुल लाइफ फुरा गोदो आ गोदो स्कुल लाइफआव आं मा खालामदोंमोन मा खालामाखै बेफोरनि सायाव
अ ओं माबायदिमोन नोंनि स्कुल लाइफआ मोजां गाज्रि
टिं स्कुलाथ माने गामिनि फरायसालियावनो फरायग्रोदो बेयाव फरायनानै जेब्ला जोङो मा होनो एल-पि सेकसनावथ जोंना जेनेबा थाखा फैसानिफ्राय लानानै बा जायखि जाया प्रब्लेमनि लानानै जोङो माने उदांमोन आरोखि औ टेनसन लानांगौ गोनांथि गैयामोन आ जे आङो एल-पि स्कुल जोबनानै एम-इ आव हाबो। एनिफोराव आं ओ माने माबा मावोमोन आरो बे टाइमाव अ माने हाजिरा मावोमोन आरोखि आं।
एसे आवाजआ नांथादो नोंना आरोबाव।
अ खोनादों?
ओहो नोंनिया माबाया नेटवर्क मोनाखै मोजाङै फना।
अ मोजां
ओहो एसे थेथ्रायनाय जाफिनबाय।
दाबो खोनायाखै?
हेलौ अ दा एसे मोजां खोनाबाय।
मोजां खोनाबायना?
ओं।
मोजां ना दा ना आगोल
ओहो आरो जाफिनबाय। आगोलनि बायदि जाफिनबाय एसे आवाजआ थेथ्रायबाय थादों।
दा जाबाय ना जायाखै?
जागोन दे खोनागोन आङो।
बुजि मोनगोन ना?
अ ओ।
अ जेब्ला माने एम-इ स्कुलाव फैयो।
आ।
बे बे समाव माने आङो। सिक्सनिफ्राय ओइदआलागै बिरादाइामाव जादों सोरिरांबाव थांनानै नाय माइ नानाय जायखि जाया खामानि मावो। खम आरो इस। स्कुलबो थाङोमोन द बेबायदि आंनि। सिख्ला देरदो। सोरबा नाइन मोनो।
उम
अब्लानो बै माने हायार सेकेण्डारि माने एडमिसन लायो बे जेब्ला नाइनाव इ सन लायो अब्ला साननाय हनायफ्रा सोलाय नालाय
औ औ साननाया।
थांनायबो जायो बे समाव आरो बे समानो। माने लाइमोन समनाय जायो नालाय लाइमोन सम जानायखायनो बे समाव एसे माने मानिखो दुसटु जानो नायगिरो आंबो माने ओरैबायदि मोनसे ओ जादों मोनसे माने माबायाव गोलैदो माने। बेखौ फाखनाव गोलैदो माने लोग लोगोदो लोगो जानानै बेरायथिंग्रा जादों माने आरोखि ना
औ औ लोगोफोरा औ। अ अ
अ अ फैसाथ थगि थांदों।
फैसा दाबो एसे एसे नांथाबाय थादों माने क्लियार फैयाखै वौइसआ गोजों गोजान आंनिखौथ थिगानो खोनादों।
नोंनि आ थिगगैनो दङ नोंखौ मोजां
नोंना एसे प्रब्लेम होबाय थादो माने थेरायबाय थादो माने खोमाया एसे खस्थ मोनदों आंना।
मोजां खोनाथाराखै होनोमबा न दाबो?
अ अ दासो एसे मोजां खोनादों।
दा मोजां खोनादों ना बुंनायखौ।
आं अ अ ओ दा मोजां खोनाबाय आंना खोमायाबो मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन ना आंखोनो माबा दे हा
इयारफनफोर लादों नामानो?
ओहो ओहो इयारफन लायाखै। इयारफन ला नो हाला माने इयारफन लानानैथ खोमाया एसे आं गाज्रि जादोंमोन।
अ आतसा आङो बुंदों मा जेब्ला क्लास नाइनाव मोनदों टाइमाव आङो एसे माने सोलायदों होनामदों मोनसे सोलायनाय बिदि सोलायद जेनोबा माने लोगोफोरजों गिदिंग्रा आ जादोंमोन आरो लोगोफोरजों गिदिंगबाबो जेनेबा ग्रुप वाइसाव नङा आं सोरबा सासे पार्टिकुलार लोगोजों लोगो जानानै गुबुन गामिफ्राव बेरायथिंग जादों। ओ मथामथि बियो आव अलमस ख्लास नाइन जोबनाय लागै जादों। ओमफ्राय क्लास टेन ओ मोनो अब्ला आ बे कास मोननाय लोगो लोगोनो आंनि साननाय हनो आ सोलाय दों माने
इ
बे टाइमाव माने फरायनायराय फारसे गोसो फैदों आरोखि फरेन फारसे गोसो फैनानै जाहोनबो दं आंनाव
अ अ
आंनो मोनसे ओरैबादि ओ माबा जादों मा होनो बिखो ओ स्टरि स्टार्ट जादोंमोनान क्लास टेननिफ्राय आरो बे। जाबाय माने। जायो माने जाय समाव। बेबायदि लाइनाव थांगनो नाङा बे मोनसे आगानखौ लागोन आरो दा बे माने।
ए ए।
बे समाव माने सोरबा सासे जोंनि थाखायनो। माने सासे।
आतसा एसे गोसा सनस जाहांदोंमोन आरोना नोंना।
थाथदों औ माने थारैनो जादों बे समाव दा बे माने एक्सेप्टबो खालामदों बे समाव औ दा आरो बे एक्सेप
फ्राय
क्लास टेनाव माने ने फरायनो हायोमोन नालाय आरो रल नाम्बार वान
आ आतसा
जेबो खालामनो मोनाखै। बिदिनो
उम
ओं माने एपसेनट खालामामोन आरो क्लास टेनाव। बे हिसाबैनो आंनि माने जादों रिजाल्टआ आरो बिदिनो खाल्स टेना बहुद माने खुल माने इनजय फुलाव जोबदो आरो इन्जय इन्जय जोबदो आरो माने आ इनि उनाव मे बे फार्स्ट इयारनिफ्राय
ओं ओं
फार्स्ट इयार सेकेड न'आव बि माने मानसिजों कानेक्सन गैया गैया गैया गैया जानानै से बेेकआप जानायसै आरो अ आंनि माने ला बेखिनि आंनि माने बेखो बारा गैया इदि जायो आरो
थिग थिगानो थिगानो
लाइफखो स्कुल लाइफबा मिनि थावनाबो जादों मा मालाबा दुखुनांथावनाबो मालाबा आरो बिराद टेनसनावबो थांदो ए जारलानि गेजेरजों नो जोब्बाय आरो आंना क्लास टेना
उम
अ अ एखेबारे माने बे मा होननो दा एखेबारे इग्रि थाबाथ मिथिखागोन खोमा गोदो ओइ दिनैथ नोङो मैया बिराद दिनि नों मिथिदोंना मिथियाखैबा खोनदों ना‌ खोनायाखैबा इनि इखोरिनि खासे माने सुइसाइद जानानै थैनायखो
अ नलबारनि गुवाहाटीयाल थाहैनाय होननाया ना? अ नाव माबा साइदनि ना नोंसोरनि साइदनि नोंसोरनि सायदनि अ अ खोनादों आं उम जे खबर मोनदोंमोन दुखुनांदों
बेबोथ' बे बे लाइनावनो इसा जानानैसो जादों नालाय न सुइसाइदआ
अ मानसिया माबा सिंगारमोन नामाथाय?
बेखो मिथिथ'ला खिन्थु स्टेटास होनाय नुदोंना मानसिफोरखौ ना नों नों बुजि मोननाया गुबुन साइद सासे नामा?
नोंसोरनि इथिं साइदनिनो इथिं साइदनिनो किन्तु बे गान-गान रोजाबनाया नङाबो आरो खिन्थु नोंसोरनि साइदनिखौ आङो सोंदों मिथिदों बाथ्राफोरखौ बिदि बिदि जादों
अ अ अ आं माने लोगोनि सेसेसआव नुनायाव सोंदोंमोन बेखौ मानने ओय सोरबा मोजां गाबोजानानै जा दोननाय बेबादि हौवासा मानसिसो आंनिया
ओ माने जाय मानसिया एकदम थार गोसोजों गोसोथोयो माने बेयो गारना थांनाया जाय मानसिया रुखोम मिथिया ओमफाय जाय आरो एकदम गोसो होनानै गोसो ने बेनि माबायाव थालाङो आरो ओनिखाय हागवा कट्रल जागवा ओंखायनो आरो सुइसाइद जायो आरो।
त' ओ आङो बेखौनथ' बुजायहरदों जेनेबा जा उम जायफोरखौ माने इम'सनेल कन्ट्रल खालामनो हाया बिसोरो बे लाइनथिं थांखानाङा होननानै।
खिन्थु गोसथोनायालाय अ अ ओं खोनादों। हमबाबो एसे गावनि फारसे अ गावनि फारसे साननाया थानांगोन आरोना गोसो थोबाबो।
औ औ।
हमबानिया मोजां दे दा इयो गोस थोनायखौल'सो सानबाय गाव फारसेबो एसे साननांगौमोन न'खरनि बागै एसे साननां
बे एस थारैनो एखेबारे बे बाथ्रा साननांगमोन न? खराव बिजों लोगोसे सोर सोर थो दोंफायो? इखौबो
सोर सोर दङ, ओं बिमा बिफायासो मेन उम बिमा बिफाया मेन मेन बिमा बिफायासो गिबि जि आरो
दा नि जुगनि मानसिफोरखौ मा होननो गथ'फोरखौ मा होननो उफायथ' गैया।
उम।
माने जि जायो मोजाङानो जायो होना बुंना लाङो सिंगोन आरो दा। माने बिनि खाफालाव बेखिनियानो लिरनाय दोंमोन सान्नांसिगोन जों दा ना मा होनो?
अ। उम।
अ जोंथ' आरो भिट'रिया किसुमान बाथ्राखो मिथिया नालाय
ओं।
खोनादोंना?
अ ओ खोनादों दे होम्बा आं एसे बेस्थ र उनाव हरगोन दे दोनथनोसै?
दे जागोन दे अ।
अ दे।
दे